हेल'।
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ नोंथांनि माथोखौ खोनादों आं।
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
औ आङो जिरायनानैनो दङ माने ओंखाम जानो जासिगोन दसे थानानै दा जिरायनानै दङ आं नोंथां।
अ। दा आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रिबा रायज्लायनो हागोन ना?
हा
नोंथाङा फ्रिबा रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दा बे आयदानि मुङानो जाबाय। सावथुन आरो मेथाइ
औ।
औ नोंथाङा मा मा सावथुन नायनानै मोजां मोनो। आरो माबायदि सावथुनफोरा इफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो मे मेथाइफोरा माबायदिखौ मोजां मोनो बेफोरखौ औ
आङो सावथुनखो आं बांसिन सावथुनखो इंलिस आरो करियान नायनाय जायो आरोना। माने मोजां मोनो ओमफ्राय आङो माने रमेन्टिकबो मोजां मोनो माने इंलिसनि बेलायाव आं रम कमखौ मोजां मोनो आर ना रम खम इदि जेनेलनिखौ ओमफ्राय करियाननि बेलायाव माने थ्रिलार थ्रिलार हरार बिदिखौ आं मोजां मोनसिनो आरो ना। कररियाननि बेलायाव ओमफ्राय आङो ओ। सावथुन बेलायाव ओ आङो माने ओइ द्रामा थायोना बिसोरनो। आं द्रामा नायो आरोना बांसिनै ओमफ्राय माने आं बिसोरनि द्रामाखौ जा मोजां मोनो कि आं सानसेयाव माने आं फोजोबजोबो आरोना माने अन गयिंखौथ' माने सोलिबाय थानायखौथ' नायखायो ओमफ्राय जुदि बे आवगोल माने हो होजोबनाय आरो ना एपिसदआ होमबाना आं सानसेयावनो फोजोबगोन आरो ना। माने मोननै मोनथाम इदि बेलेग गुबुन गुबुन इदि नायबावगोन आरोना बिदि ओमफ्राय
औ।
आं माने गोबां सावथुन नायो आङो माने बिराद बुरजा दं आं नायनाया माने आं नायनो मोजां मोनो आरो। माने बिनिफ्रायबो माने
ओ।
नलेज लानो हायोना माने लाइक खायसे लाइक जेरै उम
बे बिदि क्राइमनि बेलायाव माने नों सांग्रां जानो हायो जे मादै मादि खालामबा नोङो बासिगोन। खैफोदनिफ्राय बा
बिदि थासारियाव नों मा खालामनांगौ बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो ना। माने बिनिफ्रायबो नों सांग्रां इदि जानाय इदि नलेज मोनगोन आरो।
औ।
ओमफ्राय माने आं मा होनगोन दु माने इदि दुख फौनि नायोबा आं जोबोद गाबो आरो माने एसेयावनो गाबनो ओंखारो आङो। ओमफ्राय
औ।
ओमफ्राय औ ओमफ्राय इंलिसनि बेलायावथ' आं रम खम नायो होनदोंना। ओमफ्राय इदिनो माने रमन्टिकबो कमेडि गोनां माने इदि मोजां मोनो आरो आङो। माने बिसोरनि आङो थ्रिलारखौ माने बांद्राय साब जानाय मोना आरो करियाननि बेलायाव ओमफ्राय मेथाइनि बेलायाव होनोबा औ मेथाइखौबो आं बिराद खोनासंनानै रोजाबनानै मोजां मोनो। ओमफ्राय माने उन्दैनिफ्रायनो आं मेथाइ रोजाबना जोबोद मोजां मोनो खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो माने गाराङा मोजां नङाबाबो रोजाबनानै मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय उन्दुनाय समावबो आं माने मेथाइ खोनासङो। ओमफ्राय माने थाबायबाबो मेथाइ खोनासंगोन बा ट्रेभेल खालामबाबो गारियाव थाबाबो मेथाइ खोनासंना मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय आङो मेथाइ औ बड' मेथाइबो खोनासङो आङो माने उ गासिबो इदि माबानि लेंगुवेजनि खोनासंना मोजां मोनो आरो बांसिनै आङो इंलिस इदि पप मिउजिक ओमफ्राय
आरो करियान सं बेफोरखौ मोजां मोनो आरो माने केप अप दं दालाय बिस बिनि मोजां मोनो आरो आङो
औ।
ओमफ्राय ओ कफ मेटेल बे बेन होनोबा आं अवासिस खौ मोजां मोनो अवासिस होननाय आरो ग्रिन दे होननाय बेन्डखौ मोजां मोनो। बिसोरनि मेथाइखौ आं खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो। ओमफ्राय माने उन्दै टाइमावथ' आं जोबोद माने टेलार सुइफ्ट खोनासङोमोन दा माने बांद्राय टेलार सुइफ्टनि मेथाइ खोनासंला आरो। ओमफ्राय बड' मेथाइखौबो खोनासं आं दाबो माला मालाबा मालाबा ओमफ्राय हिन्दी मेथाइफोरखौबो हिन्दी मेथाइफोरखौ नाथाय गोदान गोदानखौ खोनासङा आरो।
औ।
माने आवगोलनि इफोरखौ खोनासंना मोजां मोनो।
औ।
म दाय
ओमफ्राय नोंथाङाबो माने सावथुन नायनानै मोजां मोनो नामा सावथुन मेथाइ खोनासंनानै
औ नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय आंनाव इसिबां टाइम थाया नालाय आं दा इसिबां बिदि सावथुन नायनाय जाया आरो खिन्थु आङो मेथाइखौ खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो
औ
आङो मेथाइफोराव ओ बांसिनानो आङो इंलिस मेथाइफोरखौ खोनासङो बिनि फ्राय आरो हिन्दी ओमफ्राय आंना बांसिन खोनासंनाय जायोब्ला इंलिस खोनासोङा आङो बेनिफ्राय हिन्दी ओमफ्राय बिनिफ्राय थार्दआव बर' फैगोन आरो नेपालिखौबो खोनासङो एसामिस खौथ' आङो मालाबा बहुद रेयार आरोखि ना बहुद ओ गोबावजों खनसे इ फोरबायदिसो खोनासङो आङो ओ दा जोंनि मेथाइआ जोंनि जेनेबा मेथाइजों सासे मानसिया गावनि इम'सनफोरखौ ओ फोरमायनो हायो जेनेबा बुंनो हायाबा जेरै खन्थाइ खन्थाइ औ खन्थाइ सुजुनाय आरि खन्थाइजों मेथाइजों एखेयानो जेनेबा खन्थाइआव जे लिरबाय सुजुबाय ओमफ्राय मेथाइआव देंखो होनानैखौ रोजाबनाय जाहैबाय आरो
औ
औ सावथुन होननानै बुङोब्लाथ' आङो एनिमे बांसिन एनिमे नायोमोन फ्राय दासान्दि टाइम मोना नालाय एनिमि फोरनि एपिसद फोरथ' बुरजा बुरजा जायो ना आङो बिनिखायनो दासान्दि हिन्दि जोंसै आरो बोराय बोराय सिगां फोरनिखौसो नायगासिनो दा सान्दि टाइमबो गैया नालाय बेनिखायनो फुरानाफोरखौनो नायो आरो
औ
आङो ओ बर'फोरनि बर'फोरनि गान होनबाथाय आङो रान्जासा दानि मरदानखौ आरो जेनेबा बेफोरबायदि नोंथाङाबो मिथिनो हायै जागाय
औ औ
मोजां मोना दे जेनेबा मोनो आरो ओमफ्रायो ओ औ औ मोजां मोनो आरो गानफोरखौ
औ
ओमफ्रायो ओ नोंथाङाबो एनिमे नायो नामा
औ आंबो एनिमे नायो नोंथां माने औ माने एनिमे नों नायदावबाथाय मोजां मोनलांबाथाय माने नों सानसेयावनो माने नायजोबनो गोसो जायो आरोना बिदि आरो एनिमेया ओमफ्राय आं माने दा दासान्दि आं नायथाराखै माने आं साननैसो नै इदि जादोंमोन कि आङो हरसे इदि उन्दुआलासिनो माने एनिमेल' नायो साननिफ्राय हरसिम एनिमे एनिमे ओमफ्राय खायसेखौ फोजोबनो हानायखौ फोजोबबाय ओमफ्राय गोदान नायबाय आरो मभि इदि एनिमे मुभि बिदि नायबाय सिरिसखौ फोजोबखांना बिदि खालामोमोन आङो आरो खायसेखौ फोजोबनो हायाबा माने नेक्स्ट दिना नायबाय बिदिमोन आरोना माने गेब थाखायामोन आङो ओमफ्राय दासान्दि माने आंबो एसे सम मोनाखै नालाय बेनिफ्राय बेनिखाय नायाखै आरोना
नायनाय जायाखै एनिमे औ एनिमेखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बे एनिमे बादिनो माने ओ नों गिब्लि स्टुडिअ' दंना
औ औ
मोनथिगोदा नोंथाङा
औ मिथिगौ नोंथां
औ बि बिखौबो बिराद मोजां मोनो आङो माने बिसोरनि स्ट'रि आरो माने बिसोरो आखिद दाबो माने ग्र' खालामनानै बानायोना बि खौनो मोजां मोनसोयो आं बिसोरनि आं माने जोबोद मोज जां मोनो आरोना गिबलि स्टुडिअ'खौ
औ दा माने ओ सावथुना मोनसे ओ कालचार रिप्रेजेन्ट खालामनायावबो हेफाजाब खालामो आरो नङा होमबा औ मेथाइ जेनेबा मेथाइफोरजों सावथुनफोरजों जोङो गावनि कालचार जोंनि राव जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो ओ राव बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो आरो नङा होमबा
औ
औ ओ ओ सावथुना जोंनो गोबां सोलोंथाइबो होयो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ना होमबा नोंथां
हा
औ औ नोंथां बुंलाय
माने ओ खायसे बाथ्राखौथ' जों मोनथिना मोना नालाय माने गावजों गाव रायज्लायनानैबाबो बे मोनथि थि मोनि जिनिसखौ जों माने सावथुननिफ्रायबो मिथिना मोनो आरो ना
औ
बेनिफ्रायबो जों माने नलेज लानाय
औ दा होमबा नोंथां जोंना समा जाबाय
औ
औ उनाव माब्लाबा सावरायबावसिगोन दे नोंथां
औ दे नोंथां
ओं गोजोन्थों
गोजोनथों